हेलौ
हेल'
औ खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों नोंथां फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय नोंथां
औ दे नोंथांनिसिमबो जासि हरफिननाय थाबाय
औ दा आं नोंथांनाव फन हरनायनि कार'ना जाहैबाय नोंथांजों आं माखासे ओ जोंनि बर' हारिनि माखासे दानाय लुनाय बिनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां सावरायनो सम सम दंना नोंथां औ दा बिदिब्ला नोंथांनावनो आङो जोंनि जे बर' हारिनि माखासे दानाय लुनाय बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथां औ
उ दे जागोन ओरैनोथ' जोंना जोंनि दानाय लुनाय होनोब्ला जों रायजो जानायावहाय जे गोनां जानाय माखासे आइजें आयला नखराव गोनां जानाय बेफोरखौ जों गावनो बानायनानै एबा दानानै लानाय जों नुनो मोनोमोन। जेरै आं बेखौनो सावरायग्रोनो सानबाय जेने बा जोंनि गाननाय जोमनाय जेनेबा सि हिनजावफोरनि थाखाय दख'ना आरो हौवाफोरनि थाखाय गामसा बेनि बागैनो आं सावरायग्रोनो लाबाय ओरैनोथ' जोङो हिनजावफोरा दखना फास्रा बेबायदि गानो जोमो नङा होमबा
ओ औ
सिगां समफोरनिफ्रायनो दा बेफोरखौ जोङो हिनजावफोरानो दानानै दिहुनोमोन बा दानानै लायोमोन सिफोरखौ दानो थाखाय जोङो सिगां समफोरावहाय जेनेबा इन्दि खुन्दुंखौनो जों बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन इन्दि खुन्दुंखौहाय इन्दि खुन्दुंखौ माबोरै जों दिहुननानै लायो होमबा जों सिगाङावनो इन्दि एम्फौ फिसियो आरो बे इन्दि एम्फौनिफ्राय फिसिनायनिफ्राय जे मोननाय फिथोब बेफोरखौनो जोङो लुनानै जे इन्दि खुन्दुं दिहुनोमोन। आं माब्रै दिहुनो बेखौ बांद्राय बुंला जिखुनु जों इन्दि खुन्दुं दिहुनोमोन आरो माने आथिखालाव माने बाजारनिफ्राय मोननाय खुन्दुं आरो। बेफोरनिफ्रायबो जों सिफोरखौ दानाय जायोमोन थिग बेबादिनो जों सि दानो थाखाय जोंनो गोनां जानाय माखासे आगजु बा आइजें आइला जेनेबा थाद गनसा उम बेबादिनो दा थाबाय बिदिनो साल खुन्था सोरखिनि
उम।
बेफोरबायदि माने गासिखौबो माने जों गावनो माने नांगौ बायदियै सुबिदा बादि खामाय मावनायावहाय जोङो गावनो बानायनानै लायोमोन। आरो बेजोंनो जोङो खुन्दुं लुनो थाखाय जेरै थावख्रि बेफोरखौबो जोङो गावनो बानायनानै लायोमोन।
आरो बेबायदिनो जोङो जोंनि जेनाखि हिनजावसाफोरनि गानग्रा दख'ना बेफोरखौहाय दानानै लायोमोन आरो। बे दख'ना दानायावनो जोंहा गोबां आगरफोरा होदेरनाय नुनो मोनोमोन जेनाखि। जोंनि गानग्रा दख'नाफोरा समायना जानायनि थाखाया जेरै आगरफोरनि गेजेरावहाय जोंहा दाउसा मोख्रेब थाइगिर बिबार ओम बेबायदिनो फारौ मेगनो मैदेरखौ मैदेर आफानि गोबां आरोखि
औ।
जों बेफोरखौहाय मिथिंगानिफ्रायनो नायनानै एबा नुनानै सोलोंनानै। जों बेफोर आगरफोरखौहाय जेनाखि आगरफोरा समायना बेरखाङो बेफोरखौ जोङो ओ जोंनि गानग्रा जि हिनजावफोरनि गानग्रा दख'नाफोरावहाय जों एरखांनानै दानानै लानाय जायोमोन बेबायदिनो जोमग्रा फास्राब जिफोरावबो
आरो बेबादिनो जोंहा हौवासाफोरनि थाखाय गामसा गामसाखौ जोङो ओ सिगां समनिफ्रायनो गामसा गानबोदों जोंनि हारिया ओ आरो इन्दि सिफोर जोमबोदों उल सिफोर जे बेफोरखौबो। बेबायदिनो जे गोनांथि बायदि जों दानानै होबोनाय। बेफोरखौहाय बांसिन हिनजावफोरानो दायो ओमफ्राय बिदिनो गोनां जानायफोरखौ हौवासाफोरानो जे ओ बानायनानै होयो आइजें-आइलाफोरखौ बेबायदिनो इनिफ्राय जोङो जेनेबा जानाय लोंनायनि बेलायाहाय माखासे जानाय लोंनाय बानायनो थाखाय ओ मामानाय आइजें-आइलाफोर जेनेबा माइ सौनो थाखाय जोंहा उवाल गायहेननि गोनांथि जायो दा बेफोरखौबो जोंनि समाजाव माने गोनांथि जानाय बायदियै जोंना नो गावगावनो दंफांफोरखौहाय जेनेबा उवाल दाननानै लायोमोन। बिदिनो गायहेनफोरखौबो ओ दंफां जेनेबा साल सिरि बेफोरनि जों बानायनानै लानाय ओ जोङो बेफोरखौ नुयो। आरो बेबायदिनो दानाय-लुनायनि गेजेरावनो जों माइसु सालिनो थाखाय सानद्रि ओम माखासे गोरान आबादफोरनि बेगरखौ सालिनो थाखाय सानदांगा आरो माइ जावनो बा माखासे आबादफोरनि बेगरफोरखौ जावनो मोजां खालामनो थाखाय जों संग्राय जों जों माने गामिफ्रावनो माने बानायनानै गाव गावनो बानायनानै लायोमोन। आरो जाहा गोबां दङ' जेनेबा मैगं आरि खानो थाखाय सायनो थाखाय आबै जांगा बेफोरबायदिखौ जेनेबा आरो दं जौ संनाय आरिनाय जेनेबा बेफोरावहाय बाहायनाय लाव खख्रा बेफोरखौ जों जोंनो बानायनानै लायोमोन नोंथाङा एसे बुंदोलाय दे होमबा।
दे ओ जोंहा ओ दानाय-लुनायनि सायाव बुंदों नङा होमबा नोंथां?
ओम ओम
दा जोंहा दानाय लुनायनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ गोदो गोदाय बांसिनानो जोंहा गामि ओनसोलाव ओ आखाइजों न'आव जि दानायखौ जों नुनो मोनबोदों। ओ दानि समाव बो जोङो एसे दाबावो आरो दा मेसिन ओंखारनाय हिसाबै बांसिनानो खमायलांबाय जे आखाइजों दानाय बेफोरबायदि हुदाया ओ आखाइजों मावनाय बेफोरबायदि हुदाफ्रा बांसिनानो खमायलांबाय आरो। दा ओ गोदोनि समाव ओ आखाइजों बर' हिनजावफ्रा बर' आइजोफ्रा ओ बांसिनानो दायोमोन। जेरै न'आवनो दंफांनि जे जि दाग्रा आगजु बानायनानै ओ
औ
जायखौ जोङो इसानसालिबो होननो हायो माखासे जि दाग्राबो खुलिनाय जायो बेबायदिनो ज' ज'यै ओ दुरुंजों खुन्दुं लाय नानै खुन्दुंजों जि दानायखौ जों नुनो मोनबोदों।
औ
बेबायदिनो जि दानायाव गोबाव सम लायोमोन दानि समाव मेसिन ओंखारनानै ओ
उम
खम समावनो जि दा दाखांनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा गोदोनि दिनाव जे जि दानाय बे जि दानाया गोबाव सम जोरोमोन नाथाय दानि समाव ओ मेसिननि जिफोरा बांद्राय गोबाव जोरला आरो। बेनिफ्राय ओ जोङो जि दायोब्ला गोबां आगरबो एरबोनो एरदों जेरै गोदो गोदाय समाव ओ दख'नाफोर एबा गामसा आर'नाइ बेबायदि दानाय जायोमोन जेरै दख'ना फोराव आगर एरनोबा माखासे मिथिंगानि नुथाय फोर जेरै फारौ मेगन दिंखिया बिबार आगर बैग्रि बिबार आगर ओमफ्राय हाजो आगर बायदि बायदि गाबखौ लानानै महरखौ लानानै बै ओ दख'नायाव ओ आगर एरखांनाय जायोमोन आरो जेराव ओ बेसेबांबा ओ जोंनि बेबायदि दायोब्ला दख'नानि महरा समायना जायो बेनिखायनो माखासे जे महरफोरखौ एरखांनानै जि दानायखौ जों नुबोदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ इन्दि सिबो
ओ दिहुननाय जाहै जादोंमोन जेराव ओ इन्दिसिया ओ बेसेन गोसासिन जाबावोमोन आरो जायो बेसेन गोसासिन जेराव ओ इन्दि सिया ओ जोमनो मोजां गाननो मोजां आरो दा बेबायदिनो गोदोनि समाव न'आवनो ओ जि दानानै हाथाय बाजाराव दानानै गोबां रांबो आरजिनो हायोमोन बेबायदिनो गाव गावनि नांगौखौ सुफुंनो हायोमोन न'खराव नांगौखौ बेबायदिमोन आरो दानि समाव गुबुननि जे मेचिनजों दिरुननाय जिफोर जेरै गामसा दख'ना बेफोरबायदि खौ जोङो बांसिनानो बायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा बिबदिनो गोबां सोलायलांनो हमबाय ओ
उम
समजों लोगोसे आरो दा जोंहा आरनाइ होनोब्ला आर'नाइखौबो जोङो ओ माखासे मिथिंगानि महरखौ महरजों जोङो ओ आगर एरनायखौ जों नुबोदों आरो जेराव
औ
हाजो आगर बायदिसिना ओ फारौ मैगन आगर आगरखौ लानानै ओ गोमो गोथां गोजा जुदा जुदा गाब महर लानानै ओ आगर एरबोदों आरो बेबायदिनो समायना रमायना जोंहा ओ सि दानायखौ जों नुबोदों आरो बेबायदिनो जोङो आर'नाइखौ ओ बाहायनाय जायो जोंहा जेरै हाबा हुखाफ्राव ओ लानाय बेनिफ्राय बबावबा बेरायहैयोब्ला लानाय बिनिफ्राय सोरबा ओ जे बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनानै मुंदांखा जानाय जे सुबुं बेफोर जोंङो मान बावनो थाखाय बे आर'नाइजोंनो जोंङो गानहानै मान बावनाय जायो बरायनाय जायो। बेबायदिनो गिदिर सुबुंफोरखौबो जों बरायनाय जायो बेबायदि आरो। जोंहा बे आर'नाइखौ जोंङो ओ आर'नाइनि अनगायैबो जोंङो जेरै दख'ना गामसा बेफोरखौ जोंङो गुबुन जायगायाव गाननानै एबा लानानै बेरायोबा जोंङो सिनायथिबो मोननो हायो जेरै
ओम
बेयो बर' सुबुं होननानै जोङो सिनायथिबो मोननो हायो आरो।
औ
बेबायदिनो जोंहा हारिनि मोनसे सिनायथि नेरसोन आरो गाननाय जोमनायाबो दा नोंथां जोंना रायज्लायनाय समाबो जोब्बाय। बेयावनो दोनथ'लायसै नोंथां औ दे नोंथां गोजोन्थों।